खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादोंना? नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ?
हेल'
हेल' नोंथां
औ औ औ औ